हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथाङा खोनादों औ
औ नोंथाङा दा प्रिथ' ना
फ्रियानो दङ
औ ला-लाराययनो टाइम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन दे हा
औ थारमानि आङो नोंथांनाव फंनैसो जोङो अमाखौ माबोरै फियो बिनि सायाव आङो सोंनो सानदों आरो नोंथाङा बे अमा फिनायनि आदब बे आदबखौ आंनो एसे फोरमायनानै होननो हागोन नामा?
हागोन दे नोंथां।
औ औ।
जों अमाखौ बुन्दा एबा बुन्दि
औ।
मोननै रोखोमनि फिसिनो हायो। बुन्दाखौ फिसियोबा जों खासि खालामनानै फियो।
नंगौ।
ओमफ्राय उम दोननायावहाय जोङो बेखौ अमाखौ दोननो थाखाय जोङो जौरा एबा वालनि गथिनाबो दोननो हायो जोङो। वालनि जि अमा दोनग्रा आजिखालिथ' बहुत अमा फार्म खुलिसैना?
औ औ।
फार्माव जेरैबायदि दोनो बेबायदि दोननानै जोङो अमाखौ फिसिनो हायो।
औ।
आरो अमानो जाहोनो थाखाय जों गुन्दै बाहायो आरो थास' बाहायो।
औ।
बेफोरबायदिनो गोथां बेसादफोर जाहोनाय जायो। बेबायदिनो फिनाय जायो।
औ। अमानि थाखाय गुन्दै लोगोसे ओरै जुखाम दाना होनना बुङो जुखाम दानाखौबो बांसिन होसो होयोना नोंथां? ओमफ्राय ओरै बेसर बेसरखौ जोङो जेब्ला ओ थाव फे फेरेदो बै साबाखौबो होयोमोन देरो होननानै बुंदों आरो अमाखौ, नंगौना नोंथां?
अ। बेखौथ' आं बांद्राय जोंखै इउस खालामा नालाय।
अह। आरोआं खोनानो मोनदों मा नोंथां अमानो अमा फिसिनायावलायनो अमानि आदाराव जेनबा जोङो गुन्दै होबाय- बा अफ्रि होबाय बा ओंखाम कालाय होबाय दा जोङो बै फाय जोङो बे ओ बाजाराव ना गुन्द्रा फाना होमबा नस ना होननानै बुङो जोङो दा बै नासनाखौ जोङो एफा एफ एफा गारसनानै होफानांगौ जाहैदो अब्लालायनो बे नासि नाखौ होयोब्ला अमा या थाब देरो लोगोसे अमानाव जानाय बेमारा बै बेमारफ्रा मानि जानो हा हाया होननानै माने बुंसोलायोआरो नोंथां दा बे खोथाया बेसां सैथो बे नोंथाङा मिथिगोन नामा नोंथां बेनि सायाव माने नोंथाङा बेनि सा याव माबाफोर एगसपिरियेन्स दं नामा बा सो सोरनिबा बाहा बे बे खोम होनायखो नु ओ नोंथाङा नुफेरबाय नामा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
एक्सपिरियेन्सआथ' आहा बेफोरबादि बांद्राय गोया माने अमा फोरखौ ओमफायथ' फिसिनाय जायानालाय दां बेनि सायाव बांद्राय आङो फोरमायनो हानायनङा
अ ओ आंबो नुदों नोंथां माने ओ माखासे माने जायफोर अमा फियो बिसो बिसोरखौ माने बेरोखोमनि बाहायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो दा जोंनाव अमा खौथ' अमा अमा बिमा मासेया
ओम
आतथा नयथासिम फिसा आजायो खोमाना ओ नोंथां
औ नोंथां औ होयो
दा जोङो जुदि अमा बिमा खौ माबासो दोनोब्ला अब्ला सय मासजों जायोना बोसोराव जायो मोनलाय नोंथां बियो सय मासजोंनो ओ फिसा जायोमोन नामा औ दा जोङो माबा अमा बिमायाव जुदि सातथा करिया ब्ला माब पयट्रिसहाजार पयट्रिसथा अमा फैगोन नङा होनबा? दा फयथ्रिसथा अमायाव जोङो खमाव लादो मासेयाव जुदि दुइ हाजारबा पयथ्रिसथा अमाजों ओ सय मासजोंनो बा बोसोरसेयावनो जोङो सथुर हाजार थाखा फैयो नङा होमबा आरो फाथाल दै फाथाल दैै बासो जोङो एक लाख सललिस हाजार थाखा फैयो अब्लाथ' होनबा नोंथां अमा फिसिनानै जोङो आरामसे जिउ खुंनो हायो नङा होमबा?
औ हायो नोंथां औ
उम
ओम
दा दा नोंथाङा मा सानो जेनेबा जों ओ बर' माने जों बांसिना बर बर'फ्रानो अमाखौ फिसियो नङा होमबा? दा नोंथाङा बिनि सायाव बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन जेनेबा जोङो अमाखौ फिसिनाया गाहाम ना अमा फिसियोब्ला जोंहा जायगायालेथ्रा लेथ्रा जायो बिनि सायाव एसे फंनैसो खोथा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन दे जोंनि बर'फ्राथ' बांसिन अमा जाग्रायानो जाहैबाय नालाय नोंथां
औ औ
औ आरो बे जि जायगा लेथ्रा होनदों अमानि जि थानाय जायगा बेखौ लेथ्रा होनो बेथ' गावबा गाव फिसिनाय गावबा गाव जोथोन लाखिनाय सायाव जाहैबाय बे जायगाखौ खायफाया लेथ्रा लाखियो आरो आथिखालावथ' अमानि जि थाग्रा जायगा बेखौहाय बिदि ले था गाज्रि जायगा दै जायगाफ्राव दोनोबा अमाया बांसि उम्म बेमार आजार जानायनि चान्स थायो आरो ।
अ ।
औ।
ओ
जोंहाथ' आरो बर'फ्राव अमा जाग्रा हा जाखाबाय । न'आवथ' जों फिबायानो थाखा नांगोन । गुबै बर'नि जाग्रा थ' अमा बेदरानो जाखाबाय नालाय ।
औ । दा जोङो अमा बेदरखौ जोङो हाबाफ्रावबो ओ ओ अमा नङाबानो जाया । नङा होमबा आरो जोङो जिखि ओ नांगोल जांख्रायानो होन बा जेखि बेफार जाया मानो आलासि फैनायावनो होन आलासि फुजिनायाव जों अमा बेदरखौनो होयो । लोगोसे नांगोल जांख्रायानो होन हाबायानो होन बा माबा मोनसे न'खरनि बे जा जोम बेवहाय अमाखौनो जों बर' गिबियाव ओ बेखौनो गोसोखांग्रोयो । अमाखौनो नङा होमबा । अमा बेदरखौनो माने जोंनि जोंनि मानसि फोराआ आलासि जानायाव अमा बेदर मोनजायाबा बेदर जानाय बायदि मोना होननानै बुंलायो नोंखागौबो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां नोंगौ ।
दा जोङो अमा बेदर होनायजों लोगोसे आलासि जायोब्ला नाबो थाफागोन नाबो होगोन लोगोसे दाउबो थाबावगोन लोगोसे दावदैबो थागोन। दा जोङो दाउ दाउ जानानै बा ना जानानै आरो दावदै जानानै आलासि खौ जाखांनायनि उनाव जोङो अमा बेदर मोन जेब्ला अब्ला जोङो बेदर जानाय बायदि आरो आलासि जानाय बायदि मोना नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
जोंनि थाखाय अमा बेदरा बिराद माने गोनांथार ना नोंथां।
औ औ औ।
आरो जोङो अमा बेदर जायोब्ला जोंनि देहायाबो गरम मोनो थाजिम जा ओ माने जोङो जोंनो जोंनि देहायाव मेजेमबो नाखांगौ नालाय नोंथां ना?
औ नोंथां औ।
जोंनो सकति होयो नालाय। गोहो। होयो नालाय दा जोंनि देहायाव मेजेमखौ खौबो नांखागौ। दा जोङो अमा बेदर जायोब्ला जोङो जोंनि देहाया गरम जानोसै मेजेम जेसोनो मेजेम जागोन इस नो गरम जागोन ना थाय बे नङा जे जोंनाव जोंनि देहायाव बां द्राय मेजेम थानायाबो मोजां नङा आरो। बांद्राय मेजेम थायोब्लाब बेमार जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
उम। दा बे हिसाबै नोंथाङा ओ अमा फिनायखौ ओ गाहाम सानो आरोना नोंथां?
औ सानो नों
ओरै जोङो अमा फिसियोब्ला अमा अमा फाननानै जोंनि नांगौखिनिखौ जोङो सुफुंनो हायो। बांसिनफ्राय गोदो जोंनि बर' न'खरफोराव बेबायदि माने गिदिर गिदिर फार्म खालाम खालामनाय जायामोन। मोनसे न'खराव मानैबा माथाम फिसियोमोन बांसिन फ्राय बर' हिनजावफ्रा फियो नङा होमबा दा बै अमाफोरखौनो नानै फाननानै बिसोरो सना बायनानै गानोमोन। बा दख'ना बा जो जोम ग्रा गावसिनि नांगौ ड्रेस बैफोरखौ फाननानै बिसोरो बाहायनानै गानोमोन आरो लोगोसे बेफोरखौ फान नो सोरबा फरायनायाव खाथायोमोन। सोरबायायााबा गावनि नांगौ गखौ माने बे अमा फाननानै मोननाय रांजोंनो माने बायनानै सुफुंनानै लायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां आरो आथिखालाव अमानि जि अमानि बेफारि मावनानै बहुद माने न'खर खांबोनाय नुब नुसै दानिया।
माने जि बेफार खालामो जोंनियाथ' बर' फ्रा माने हाबा ज जा खेराइ जा आरो न'खराव हाजो। हाजिरा थागोन खामला थागोन सावरि बादालनि दाथ' माइ गायनाय बोथोर दैज्लां बिदिनो बेयाव हाजिराफोरनो खामलाफोरनो बे सावरि बादालिफ्राव
उम
गामिनि रायजो राजाफोरनो जाहोनो थाखाय बेयाव बायगोन थ माने बेफारिफ्रा माने मुलाम्फा दं आरो गोबांनो
औ औ
ओम
दा ओ जोङो बे अमाखौ फिसिनाया एबा फार्म बानायनाया जों थाखाय मुलाम्फा गोनां आरो ना
औ
ओंखायनो जोङो माने ओ जायफोरनाखि माने ओ अमा फिनो रोङा खै जों बैफोरखौ माने बे फोरनि सोमोन्दै बुंनानै होनो हानांगोन आरो साजेस होनो हानांगोन माने जोङो ओरैनो ओंखाम जायो सामफ्रामबो जोङो ओंखाम खालायखौ ओरैनो आदानि खालामो दा बैफोर ओंखाम खालायफोर खौ जानो थाखाय जोङो न'खराव माफा माफा अमाखौ लानाया मोजां आरो ना नोंथां।
आंबो मोजां नोंथां औ
लोगोसे जोङो गुन्दैफोराबोथ' गोबां दाम आरो जोङो गुन्दै नि बादैबो जोङो थास' थास' फोरखौ जोङो हानानै नङा होनबा बैफोरखौ हानानै जोङो रुनानै ओ गुन्दै जों लगायनानै जोङो होफानो हायो आरो।
औ औ
दा नोंथां ओ समायाबो जाबाय जोंना जों गो बां खोथाफोर सावरायबाय अब्ला बे खिनियावनो दोनथ'लायसै नामा।
ओम हा जायो नोंथां औ
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय दे ओ टाइम होनायनि थाखाय दे होनबा ओं
औ